औ नोंथां खोनादों
नोंथां खोनादों औ दा नोंथांनो आंङो दा कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जाहैबाय नोंथां माने जोंङो दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दैहाय नोंथांजों सावरायनो सानदों
औ नोंथां
औ दा नोंथांजों सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ आं बेखौनो नोंथांनो फोरमायनो सानदों जे आं बेखौनो नोंथांजों सावरायनो सानदोंदि माने जोंनि जानाय लोंनाय दोरोङारि बेनि सोमोन्दै जेरैहाय बेखौ जोंङो नारजि खौनो जोंङो मेन हमनो हायो माने मोन्थिनो मोनो आरोना जानायनि गेजेराव नारजिखौ खौथ' मिथिय ना नोंथांङा औ नारजि ओंख्रिखौ औ नारजि ओंख्रिखौथ' जोंङो मा होनो बयबो जानानै मोजां मोनो आरो बय जोंबो मिथिसारजानाय ओंख्रियानो जाहैबाय नारजि आरो अनला दाउ मेवा ओमफ्रायहायो नाफाम बेफोरखौहाय मोन मिथिनो हायो आरोना बे नारजि ओंख्रि होनोबा जोंङो नारजि बेखौहाय जे जोंथ' आबाद मावोना नोंथां बे आबादनिफ्रायहाय फाथो आबादनिफ्राय जोंङो बे नारजि ओम बे खौहाय बानायनाय जायो आरोना माने जेब्ला फाथोआ होनानैहाय देरो देरनायनि उनाव जे जेब्ला बियो बिलाइ होयो बिलाइनि उन जेबब्ला देरलांङो अब्ला जोंङो बे बिलाइखौ खानानै सानदुंयावहाय फोरनाय जायो आरोना ओमफ्रायायो सान्दुंयाव फोराननानै बेखौहाय जोंङो आवथायनानै माने बेखौहाय थिनानै दोनो आरोना जानो थाखाय
औ नोंथां
बेबायदिनो बेखौहाय आरो बेखौहाय जोंङो जेब्ला बियो गोरान जायो बिनि उनाव जोंङो बेखौहाय सोमनानै दोनो आरोना जानोब्ला माने मोजांङै सायनानै दसे आधा घन्टा घन्टा बा एक घन्टा बिदि सोमनानै दोनो आरो बिनि उनावहाय जोंङो नारजिखौहाय माने बेखौ सुखांनानै मोजाङै सुनानै ओमफ्राय बेखौहाय खारैजोंहाय रुनाय जायो। खारैखौ रैखौ नोंथाङा मिथिखागौ ना नोंथां दा खारैखौ माबोरै बानायो बेखौथ' आङो एसे खोनथाना होनो नायगिरदों माने खारैखौ जोङो ओ लाइफांनिफ्रायबो बानायनाय जायो माने ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोङो सबाइ बै जे आबाद मावोना सबाय आबाद मावो जोङो बेखौहाय जोङो बेनिफ्राय जे सबाइ बेगरखौहाय दिहुननाय जायो आरो। बेखौ खौ जोङो जायो। आरो बिनिनो जे सबाय बेगरनिनो जे बिखबफोर आरो जाब्राफोर जोङो बेखौहाय गारालासिनो बेखौ सावनानैहाय गुन्दै बानायनाय जायो आरोना गुन्दैखौहाय जोङो माने आरो गुन्दैखौ जोङो सावनानै माबानानै दैजोंहाय सारनानै ओमफ्राय बेखौहाय गिसि खालामनानै गथा खालामनाय जायो आरोना बेखौनो जोङो ओ दैजोंहाय सर' होनानै माने बेखौ नारजिखौहाय सर' माबाखौ खारैखौहाय सर' हो होनानै जोङो बेखौहाय नारजियावहाय होनाय जायो आरोना। सोमनाय दोननाय नारजिजों बेखौहाय होनानै माने नारजि आरो खारै होनानै जोङो बेखौहाय रुनाय जायो आरोना अरावहाय अरखौ फिसा होनानै जोङो रुनाय जायो। ओमफ्रायहायो बेखौ रुनायनि उनाव जुदि नोंथाङा बेखौ माजों जानो गोसो जादों जेन'बा अमाफोरजों जानोबा अमाजों जानो हागोन आरो दाउफोरजों जानोबा दाउजों जानो हागोन जोङो बांसिनानो जोंथ' अमा जानानैनो बिराद मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय नारजि जि आरो अमाया माने मिलाय फ्लेनाय आरोना। बेखायनो जों जोङो नारजिजों अमाजों खौहाय बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो बिराद गोरोबफ्लेयो। नारजि अमाया बिदिनो नारजिखौहाय बिदिनो मोननानै जेब्ला बियो जुदि गेलेयो अब्ला जोङो बेखौहाय साग्लिनानैहाय जोङो बेखौहाय बे ओरै जेन'बा बियो मोन साग्लि बेखौ साग्लिखांनानैहाय जुदि बेखौ दोनथ'बाय बिनि उनावहाय जोङो अमाखौहाय ओरै एवनानै लाबाय आरोना एवनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय जेब्ला अमाया मोजाङै ओ मोनो अब्ला जोङो नारजिखौहाय होनानै मोननैजोंहाय मोजाङैहाय गोदौ होनानैहाय मिलायहोनानै जोङो बेखौहाय नारजि ओंख्रि महरै हाय होयो माने बानायो आरोना महर मोनो आरो बिदि संनानैनो औ ओमफ्राहायो बिनि अनगायै जोङो। खबाइजों ओ साम'जों बेफोरखौबो जानायखौ नुनो मोनो साम'खौथ' जोङो दैयावहायनो खननानै लायो आरो जोङो। बेखौहाय जोंनो सुनानै देनानै आरो बेखौहाय जा मा होनो सबायजोंहाय ओ संनायखौ नुनो मोनो। मोन आरोना दा नोंथांखौ आङो बेखौनो सोंनो सानदों नोंथांनि जोंहाय ओ बेफोरबायदि ओंख्रि बर'नि ओंख्रि दोरोङारि ओंख्रिया दाबो ओ जाजायो ना नोंथांमोननिजों बेखौ जालिया नामा बेनि सोमोनदै सुंद'यै
औ औ नोथां ओ जोङो बर'नि दोरोङारि होन ओंख्रि होननानै बुङोब्ला। नोंथाङा फोरमायनाय नारजि अमा आरो अनला ना आरो बेबायदिनो जोङो। गुबुन गुबुन माखासे नाफाम बाथोन ना बे खौ मख'नो हायो नङा होनबा नोंथां थिग बेबायदि नोंथां फोरमायबाय नारजि ओंख्रि ना बे बेयो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि आरो बेयो जोबोद गोथावबो जानायाव ना नोंथां ओ बेबायदिनो जोंहा अनला ओंख्रि ओंख्रियाबो मख'जाथाव नङा होमबा नोंथां आङो अनला ओंख्रिनि सोमोनदैनो फोरमायनोसै नोंथांनो। जोङो अनला ओंख्रि होननानै बुङोबा। अनला ओंख्रिया जाहैबाय जोंहा मोनसे जोंनिनो गुबै आबाद एबा जोंनिनो माइ आबादनिफ्राय जोङो माइरं दिहुननाय बे माइरंनिफ्राय जोङो मा। ओ अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां अनला ओंख्रिखौ जोङो बोरै सङो होननानै बुङोबा जोङो अनला ओंख्रिखौ गुबुन गुबुन रोखोमै जानो हायो जेरैहाय ओ अनलाजों दाउजों, अनलाजों अमा गोरानजों अनलाजों एमफौजों आरो अनलाजों नाजों ना। आरो बेबायदिनो जोङो ना बेदर बेफोरबायदि होयालासिनो जोङो मा अनलाजों गुबुन गुबुन मैगं थाइगंफोरजों जानो हायो आरो जेरैहाय अनलाजों मुलाजों अनलाजों खख्लिंजों अनलाजों आलुजों अनलाजों औवा मेवाइजों आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन मा ओ मैगं-थाइगंफोरजों जोङो अनलाखौ जानो हायो आरो थिग बेबायदिनो जोङो अनला संनो थाखाय जोङो माखासे ओ। गुदि मुवाफोरखौ जोङो बुथुमनानै लाग्रोनो नांगौ जेरैहाय जोंनो ओ बेबायदिनो ओ बेबायदिनो जोंनो साराय खोस्लि बेफोरथ' जोंहा नांखागौ जाहैबाय संनाय खावनायाव नङा होमबा। बेजों लोगोसे जोंहा अनला ओंख्रि संनोबा जोंहा अन गुनदैनि गोनांथि जायो दाना अन गुैनदैखौ बबेनिफ्राय मोनो होननानै बुङोबा जोङो माइरंखौ दसे सम सोमनानै दोननो नांगौ जेब्ला बेयो दसे रुइगोन अब्ला बेखौ ओ बोखांनानै जोङो दैखौ मोजाङै सर' होनो नांगौ आरो। बेनिफ्राय जोङो उवालाव देनानै जोङो ओ गुनदै खालामो मा होनो? अन गुनदै खालामनो हायो बेनि अनगायैबो जोङो आथिखालाव बिरोंदामिनजों जौगाहो जानाय माखासे गुबुन गुबुन आगजुफोर जेरै ओ ग्रेडार मेसिनफोर ना आरो। बेबायदिनो गुबुन गुबुन जोंहा ओ अन देग्रा मेसिनफोर ओंखारबाय बेफोरजों जोङो अन गुनदै खालामनानै लानो हायो आरो। थिग बेबायदिनो जोङो बेदरफोरजों सङोबा जेन'बा हमनानै लादो ओ ओ अनलाजों दाउजों संगोन ना अब्ला बै दाउ बेदरखौ जोङो मा थियारि खालामनानै लानो नांगौ बेनिफ्राय जोङो मा खालामनांगौ। सारायखौ गुदुं खालामनानै बेयाव थाव हरनानै जोङो मा बेदरखौ एवथ्रुमनानै गुबुन मोनसे जायगायाव दोनथ'नो नांगौ आरो बिनि उनाव जोङो मा खालामदो थाव एसे हरफिननानै। बेयाव सामब्राम बानलु आरो माखासे मस्ला हारिनि लाइफांफोरखौ दसे एवदबनानै जों जोङो बेयाव दै हरनो नांगौ आरो जेब्ला दै हरगोन अब्ला जोङो खारैखौबो हरखानो हायो आरो बे समाव जोङो मा नुबाय
औ
ओ दैखौ ग्लब ग्लब दसे गोदौ होनानै जोङो ओ माखासे समनि उनाव ओ अन गुनदैखौ हरनो नांगौ आरो आरो बै अन गुनदैखौ समाव जोङो ओरैबायदि थियारि जानांगौ बा नोजोर होनो नांगौ जेन' बै अन गुन्दैया जाहा बे लाद्रा जानानै गोदोनानै थाया आरो बेनिखायनो जोङो अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि आखाइजों सिफ्र्लुनानै हरनांगौ आरो जोङो बे हरबाय थानाय समाव जोङो खोस्लिजों एरग्लिबाय थानो नांगौ आरो जाहाथे अन गुन्दैया लाद्रा जाया नुनो मोनो ओ खायफाया मा होनना बुङो अन गुन्दैखौ दैजों लगायनानै जोङो ओ लाव लाव खालामनानै हरनाय नुनो मोनो अ जोंहा लाद्रा खानायखौ जोङो नुनो मोना आरो थिग बेबायदिनो माखासे सम गोदो जोङो मा ओ जों बिनि सिगां जों खारदैखौ हरनो नांगौ ना खारदैखौथ' हरबाय जों खारदैखौ दाना मानिफ्राय मोनो होननानै बुङोबा ओ जोङो बयबो मिथिखायो जोङो थालिर बिलाइनि बानायनो हायो दा जोङो माखासे सबाय ओ नोंथाङा दहाय फोरमायनाय बायदिनोै सबायाइनि जोंहा जिगाब फोरजों बानायनो हायो सिबिं आरो बेसर बे जिगाबफोरजोंबो जोङो बानायनो हायो थिग बेबायदिनो ओ माखासे सम गोदौ होनोनानै जोङो बेदरखौ हरनो नांगौ आरो बेदरखौ हरखांनानै माखासे सम ग्लब ग्लब गोदौ होनानै जोङो नांगौसेबां जखानि जब होनानै जोङो अनला ओंख्रिखौ गोबांथार जब होनो नाङा मानो होननानै बुङोबा ओ बांद्राय जबहोयोबा बियो गुसु जाब्लानो लाद्राखाखायो नालाय ओंखायनो गो बांद्राय जबहोथारोबा बियो गोबांसिन लाद्रा जाबावगोन आरो नांगौ बिबांनि जौफैनानै जोङो बेयाव माखासे मस्ला हारिनि लाइफांखौ हरगोन बिनिफ्राय जोङो साखिनाय खान्थिखौ जोङो मावगोन साखिनाय होननानै बुङोबा जोङो बै ओंख्रियाव जेनेबा मा माया जोंहा खाबजानाय जादों जेन'बा संख्रिफोरा नांदोंना नाङाखै जेन'बा माबा मोनसे खम जादों नामा ना बैफोरखौ नायनाय जायो आरो बेयाव जोङो साखिगोन सा खिनाय मानि जानाय नायनाय आरो जानाय नायबाय जेनेबा सा खिबाय बिनि उनाव जों मा खालामबाय जोङो बेखौ खांनानै बियो जाजानाय जाबाय आरो अनला ओंख्रि या ओरै नुनायाव जारेद गाबनि जायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो नाफाम ओंख्रियाबो जों जोंहा बर'नि दोरोङारि नङा होमबा बाथोन नाफाम बाथोन बेबो जोंहा खोब गोथाव जोङो ना नाखौ ओ ना गोरानखौ थास'जों देग्लिनानै जोङो भयाम बा हासुंफोराव सोनानै माखा खासे दान दोननाय जायो बेनिफ्राय जोङो जाजानाय जायो बेनिफ्राय जोङो थाव गुदुं फुदुंनानै बेखौ एसे ए थ्रमनानै दै हरनानै जोङो मोजाङै एरग्लि एरग्लि बेखौ फोमोननाय जायोना बिनि उनाव मा होनना बुङो ओ मस्ला दिनै लाइफांखौ हरनाय जायो बेबायदिनो बेयो गोथाव मोदोमनाय जायो आरो नाफाम बाथो थोना नङा होमबा नोंथां साबायखर थाबाय नोंथां नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनदों जेन' माखासे ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै मिथिनो मोनबायना नोंथां
औ नोंथां औ
अ अब्ला दोनथ'नोसै नङा होमबा नोथां
औ नोंथाङ औ गोजोन्थों